हेल' नोंथां औ नोंथां। खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
अ नोंथां आं दा मानि ओरैनो बाजियाव जिरायनानै दङ।
औ। नोंथांजों मोनसे खोथा रायलायनोसो हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां सावरायजागोन।
नोंथां दा जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर जोहाथ' बयबो ओरै जोंनि आसामाव थानाय बयबो सुबुङानो माइ आबाद मावो। बेनि सोमोन्दै जो रायलायनाय नोंथाङा हरनाय जादोंमोन आरो। नोंथाङा जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर जाहा आसामाव बयबो सुबुङानो माइ आबाद मावो। नङा होमबा?
औ औ नोंथां।
गोबां जायगायाव गोबां रोखोमनि माइ आबादफोर मावो जेनेबा आलदा आलदा माइ आबादफोर मावो। गोबां जायगायावनो बेफोरनि सोमोन्दो जेनेबा मा मा माइ आबाद बेफोरखौ मावनो-मावो एबा मोनथियो। मा मा माइफोरखौ मोनथिगौ बेफोरनि सोमोन्दै
नोंथांनि माने माथोखो एसे ए लासै लासै खोनादों एसे माने नोंथां मबाइलखौ खाथियावनो थानो हागोना?
ए। औ औ। माने आं राय्लायनायखौ खोनादों दा दा?
औ औ दाहाय माने मोजाङै खोनाबाय दहाय माने एसे औ। औ।
औ। माने दाबायदि दैज्लां बोथोरावहाय जेनेबा सुबुंफोरा मा मा माइ आबाद मावो ओ बेफोरनि सोमोन्दैहाय सावरायनो नोंथांनाव हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। नोंथांमोन जेन'बा नोंथाङा मोन जेन'बा नोंथाङा मिथिनाय बायदि मा मा माइ आबादफोरखौ मिथिगौ बेफोरखौ मारै गायो जेनेबा माइखौ माब्रैहाय माने जायो बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नोंथाङा‍?
औ नोंथां माने आंथ' इमान माने बारा मिथिया नालाय होन आं नोंथांनो ए एसे आङो जि मिथिगौ बेखौनो एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथां।
औ औ नोंथां जेनेबा नों मिथिनायखिनिखौ खोन्थादो नोंथां।
औ औ जेरै जोंहा माइ होनबाथ' जोंहा बेलेग बेलेग माने आलादा आलादा माइ दं नङा होमबा नोंथां? जेरै औ रन्जित जा बा आं माने बारा मिथिनो लाङा आरो ना आङो रनजित होनाय माइखौ मिथिगौ। ओमफ्रायायो बेनि अनगा जेनेबा। औ - औ माइब्रा, जोसा औ। आरो बिदिथ' आं बारा मिथिया आरो नाम फोरखौ। बारा औ ओमफ्रायायो।
ख्रि बिदिनो दानि जुगावथ' गोबां माइ गोदान- गोदान ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां।
औ- औ नोंथां औ ओमफ्राय औ।
गोदान - गोदान ओंखारनाय माइफोरखौसो गायो बांसिनानो गोदोहाय गायनाय माइफोरखौ। दानि जुगाव बांसिनानो गायनाय नुनाय नुला। बिदिनो माइ गोसोम गायो। नों गोबां रोखोमनि माइ गायो आरो ना।
औ- औ -औ।
जेनेबा माइ गायनायनि आदबाथ' एखेयानो नङा होमबानो। आं माया आदा आद बाबो। दैज्लां बोथोरावथ' बयबो सिबुंफ्रानो माइ गायो नोनथां।
औ। होमबा आङो। नोंथांनिथिम खिथानोसै जेनेबा जोंनि खिजाया माबायदि आबाद मावोबा। जेनेबा माबायदि मावो औ जेरै। जोङो बयबो मिथिखागौ जोंहा माइय गायनो होनबाथ' जोंहा जाया नालाय जोंहा। जेनेबा गिबियावनो बास। औ गिबियावनो जोंहा खोथियासो फोग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ।
जोंहा दाथ' दै दैज्लां जाथ'वाखै माने दैज्लां जासिगोन नालाय जोंहा दा दैज्लां जायनि सिगां जा खोथिखौ फ। फोग्रोनांगौ नङा होमबा माइ गायनो थाखाय। औ बिदिनो जोंहा खोथियाखौ फोनो थाखायबो जोंहा माने खोथियाखौ फोनो होनबाल' जाया नालाय जोंहा। बेनि थाखाय माने दुब्लि जोंहा फोननांगोगोन बा जों हालेवनांग्रोगोन आरो बे हालेवनो थाखाय। जोंहा दै नांगौ नङा होमबा नोंथां औ जोंहा माने अखा हाबाथाय जोङो जेनेबा मोसौजोंबा जोङो ट्रेक्टरजों जों हाल एवनो हायो आरो। ओमफ्रायो बिनि उनाव जोङो ट्रेक्टरजों हालेवखांनायनि उनाव बा माने जोंहा हाया जुदि एसे खम माने मोनहांनाय जाबाथाय जोङो माने जेसेबां हायो जों हाल एवनानै हाखौ खोमायनानै लानांगौ आरो ना नोंथां। ओमफ्रायायो जोङो बेनि उनाव जोङो ओरै मै- मै होननायखौथ' नोंथाङां मिथि खोमा ना नोंथां औ जोङो जेनेबा मोसौजों मौ माने मै होनांगौ आरोना माने हाखौ मोजाङैनो माने लेम- लेम माने मोन माने फोमोननो थाखाय ओमफ्रायो बिनि उनाव माने जोङो खोथिया खोथियाखौथ' जोङो फोनो थाखाय जों माइरं माइरंसो माने माइ माइजोंसो फोयो नालाय नङा होमबा नोंथां औ जोङो जेनेबा खोथियाखौ फोनो जों माइखौ जों सोमनानै लाग्रोनांगौ खोमा आरो मान आंबो बारा मोजां मोनथिया खिथु आं मानि दासिम मिनथि बोयखौ आं नोंथांनो खोन्थानोसै आरो औ जेनेबा जों माइखौ सोबनानै जोङो जेनेबा ओरै खोथियाखौ जोङो गारनानै होनांगौ नङा होमबा मोननाय हायाव
औ।
औ ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो हासारफोरबो होजायो आरो माने इउरिया हासार बा ओरै मा - मा हासार मोनो जों बेखौ मिथिला मोसौनि हासार इउरिया हासारफोरखौ माने जोंहा थिया मोजां जानो थाखाय जोङो माने एसे गारस्रोना होनांगौ आरो ना नोंथां। औ ओमफ्राय बे खौ जोङो जेनेबा मोसौ बा बोरमाजों बासायनो थाखाय जोङो औवाजों जोङो बेरा होनानै दोननांगौ। गौ बा जोङो बेयाव ओरै ओ जोंहा खोथिया जेथिया रज'जोबो बा गोथां गोथां जानाय जि माने एसे गोजौ गोजौ जाजासिम माने जाबाथाय जोङो बेखौ मोनसे ओरै
फुथुला बायदि जोङो मोनसे माने गन्थियाव थुनानै दोनजायो आरो‌। आरो बिनि उनाव जोङो माइखौबो बिदिनो गायो जोंहा जुदि खोथिया जोंहा जुदि फुजानाय जायोबा जोङो जेनेबा दुब्लिखौ जों हाल एवनानै बा फोमोननानै जोङो खोथियाखौ जोङो फुखांनायनि उनाव जोङो माइखौ गायनो हायो आरो ना। औ ओमफ्रायो जोङो जेनेबा ओ माइल' नङा जों माने ओरै बेलेग बेलेगबो जोङो मैगंफोरबो जोङो गायजायो आरो जों दैज्लाङाव जेनेबा जोङो ओरै जोगोनारफोरबो गायजायो। ओरै माबा माबि जों सबायाइफोरबो फोजायो नङा होमबा नोंथां? दुब्लिबारियाव औ। होमबा दा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां माने नोंथाङा जि मिथिगौ
जोंनिथिंजायबो नोंथाङा खोन्थालांनाय बायदिनो बेबायदिनो मावो गोबाव सम जोंहा बेखौ गोबाव सम जेनेबा गोबाव सम मावनांगौ जायो बिदिनो दान मोनब्रै दान मोनबासो जों जोंहा नांगौ जायो जेनेबा माइ मोननो थाखाय बिदिनो गिबियावनो जोंहाथ' दुब्लिफोराव थांनानै दुब्लिफोरखौ फोसाबनानै लाखांनानै जेनेबा मोसौजों नङाबा ट्रेक्टर दानि जुगावथ' बयबो सुबुङानो मोसौखौ बारा बाहाय नुला नोंथां गोबां सुबुंफोरानो दानिया ट्रेक्टरखौसो बाहायो। जेनेबा माबा मा खोथिया फु फुहैनायबाबो माइ गायनायबाबो। गासिबोआवनो दानि जुगावहाय जेनेबा थाब हानाय बायदिखौ नायनानै बयबो मानसिफोरानो दानि सुबुंफ्राथ' बांद्राय खस्थ' लाला नङा होनबा नोंथां? दा बेनि थाखायनो ट्रैकटरखौसो बाहायनाय जायो। टेकटरजोंनो जेनेबा हालेवनानैहाय जेनेबा जोंहा हालेवोबा जेनेबा मोसौफोरजों जों मैबो होनांला नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
हालेवनानैनो जोंहाथ' दैयाथ' दैनि गोनांथि बैजों हालेवनानैनो खोथियाखौ खुबैनाय जायो। जायो आरो ना जोङो खोथिया खुबैखांनायनि उनावहाय दैफोरखौ बारा दोननाय जाया दुब्लियावहाय। ओमफ्रायहय खोथिया फुहै खांनानै। जेनेबा बेखौ आबाद खालामनो थाखाय जेनेबा मोसौ बोरमा बेफोरनि बा बेफोरनि रैखाथिनि थाखाय बिसोरथ' जेनेबा खिलिबानो जायो। जायोना बिसोरथ' गांसो जाग्रा जुनारफोर। बेफोरनि रैखाथिनि थाखाय औवानि बेर जेनेबा औवानि औवनि बेरा होनानै, औवाफोर दोनानै जेनेबा फोर होनानै सोमजिनानै दोन दोननांगौ जायो आरोना नोंथां। जेनिबा जुनारफोरनि रैखाथिनि थाखाय। बेखौ जेनेबा मास दान मोननैसो दोननानै ज
औ
बेखौबा जे सि जानाय जायो बेखौहाय फिसा जेनेबा जोंहा गाइज गायगोन हा बेखौहाय ट्रेक्टरजोंहाय जेनेबा दै सोनानैेटरजों हाल'ना ला आलि खोनानै बेखौहाय जेब्ला हाया माइ गायजानाय जायो, गुरै जायो, हाब्रु जायो, अब्ला माइखौ जेनेबा- दुबलि जायगानिफ्राय लाबोना थुनानै, लाबोनानै बियाव गायनाय जायो आरो ना? बे माइखौहाय बिदिनो जोंथिंहाय हौवाफ्रा रोगानानै होयो आरो ना? हिनावफ्राथ' एसेबां मानि गोरा गोरा खस्थ' मोननाय बेलायाव हौवाफोर जोंहा रोगानानै होनायाव- दा गोदोनि गान्नाय द्रेसफोरनि सायावबो माबोरै थायो? गोसो जायोग मनसलानि बिस उसदाया रनानै बाय अद्रााल जाननि जों बिदिनो हिनजावफोरा गायनाय समाव गायफिनलायो आरो ना?
औ
गायखांजोबनायनि उनावहाय बिदिनो जेब्लानिफ्राय एसे एसे लाना गायो। ला बिदिनो सबायफोर फोनानै लायो आरो आलि आलि जिं-जिं।
औ - औ
देरगौ मानि जेनेबा मास मोनसे सिम। बि सान्दि दम दुब्लिफोरावथ' बिदिनो दस्रा हाग्राफोराबो र'ज'यो। नंङा होनबा नोंथां? जोंबा बिदिनो।
ओं।
बि गोबां रोखोमनि हाग्राफोर रजयो फिथाइ थायो। जेलामाया देरो हाजानाय सम जायो होमला हायो। बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथां।
औ।